हेलौ
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनादो ना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'यो नामा?
औ दङ ओरैनो।
बिब्दिब्ला जोङो ओ बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों दसे सम?
हायो हायो नोंथां।
औ दे बिदिब्ला। ओ नोंथां ओ बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
हायो हायो।
फोरमायना होदो नोंथाङा एस से
बैसागुआथ' ओरैनो जोंनि बर'नि मोनसे आंगोथार होनजायो।
औ
ओ बैसागुखौ जोङो ओरैनो बैसाग दानाव हायो खालामनाय जायो
नोंथां।
ओमफ्राय बैसागुआवहायो ओम बैसागु होनब्लाथ' ओरैनो जोंना
ओ नोंथाङा बैसागुआव मोसायोना मोसाया?
मोसायो मोसायो।
औ बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' हा माहारिनि मोनसे ओ रंजाथाव फोरबो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
बैसागोखौ जोङो बैसाग दाननिफाय फालिनाय जायो। गिबि सानखौ जोङो ओ गिबि सानखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो। नोंगौना नोंथां?
नोंगौ
ओ बैसागु समाव जोङो गिदिरफोरनिफ्राय ओ गिदिरफोरखौ मान होनानै गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो ओ लोगोसेयैनो जोङो बैसागुआव बयबो गाजा गोमजायै ओ खाम जथा सिफुं सेरजा इदिनो गोबां ओ बर' हारिनि दामजुफोरखौ लानानै जोङो बैसागो मोसानाय जायो
औ
ओ बिब्दिनो बैसागु समाव ओ मोसानो थाखाय जोङो जेनेबा गोमो गाबनि दख'ना गोजा गाबनि ब्लाउस आरो रेगेरेगां फासोरा लानानै ओ बैसागु बोथोरखौ मोजाङैनो गाजा गोमजायै मोसायो लोगोसेनो बर' हारिनि हौवाफोरा ओ गामसा गस्ला गेन्दि आर'नाइ बिब्दि लानानै बैसागु मोसायो आरोना नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ माबादियै खुंनाय जायो?
जोंनियाव बिदिनो गा जा गोमजायै खुंनाय जायो जेरै फास बैसागुनि फास खालि मोसौ थुखैनाय जायो आरो बिनि अखानायै गेदेरफोरनो मान हैैलायनाय जायो जेरै आर'नाइ बा गामसा होनानै आरो बिनि उन उनावथ' मोस मोसानाय जायो जोंनियाहाय मोसानाया सेंग्रा सिख्ला ज'नो मोसायो आरो
औ नोंथां
दखना गोमो ब्लाउस गोजा आरो फास्रा गोजा आर'नाइ आगर नि लानानै
औ
जेराव जों गोबां ज'नो रंजालायो मोज बर' गान खननानै
नोंथांमोननिखैलाय माबायदि रं जानाय जायो
ओ नोंथां जोंनिथिंबो बिब्दिनो बैसागुखौ ओ बयबो गाजा गोमजायै गथ' गथाय ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बयबो गाजा गोमजायै बैसागुखौ फालिनाय जायो ओ लोगोसेनो बैसाग दान जोबहां जोबहां जाब्ला ओ बिदिनो मोन बे मोनबा गामि लानानै जेनेबा बैसागो मेला खुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ आतसा
औ नोंथां
मोजाङानो बिदिब्लाथ' नोंसिनि थिंबो
औ नोंथां
आरो
बैसागु बोथोरावथ' ओ जोंनि मिथिंगानि जेनेबा बिफां लाइफां ओ बिफां लाइफांफोराव ओ बिफां लाइफांफोरनि दालइफोराव गोदान गोदानै गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो ओ बिदिनो बैसागो बोथोर सफैब्ला दाउ खौवौआबो दंफां दालायाव बानानै ओ खौवौ खौवौ गाबफैयो बिब्दिनो बैसागो खौ ब बरायो आरोना नोंथां
औ
ओ बैसागुआव जोङो बिब्दिनो बयबो बेबे न'खरनि गासैबो ओ फेमिलिफोरानो ज' जालायनानै ओ मोनसे
ओ
औ
ओ ओरैनो गोखा गोखा खानायाव मैगंफोरा